हेल' नोंथां। खोनादोंना नोंथां अ खोनादोंना नोंथां हेलौ अ हेल' नोंथां खोनादों? अ अ अ जेनेबा अ दे होमबा आं नोंथां दिनैहाय माने बर' माहारिनि सायाव मोनसे टपिक लानो थाखाय नों नोंथांखौ आं कल खालामनाय जादों। नोंथांखौ आगै खुलुमनाय
औ औ नोंथां
ट्राइबेल माहारिया जेनेबा बर' माहारिया जोङो मा मा मोजां मोनो मा मा बाहायो बेफोरनि खोथा बा सावरायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ हागोन।
जोङो दा मा ना हमनायनि बागैनो सावरायनाय नामा नोंथां?
औ औ जागोन सावराय जागोन।
औ अ दायो बिदिबा आं जागायनोसै नोंथां जोंनि थिं बा मा रोखोमै ना हमो आरो गोदोनिफ्रायनो गोदोनि मानसिफोरा माबायदि हमबोदोंमोन बेखौ एसे सावरायलायनो ना नोंथां।
औ
ना हमनो होनोबा जोङो ट्राइबेल हारिया गोदोनिफ्रायनो माने बिदि ना ना हमनायाव खोब मोखोब बाहागो लायो नङा होमबा बिदि बर' हारिनि हारिफ्रा ट्राइबेलफ्रा ना हमनाय गुरनायाव खोब आखा फाखा होनजायो ना नोंथां। ओ जों बर' हारिया गोदो जेनेबा हाग्रा
औ औ नंगौ नोंथां
ट्राइबेल हारिया आगोलाव हाग्राफ्राव रायजो जाबो दोंमोन हाग्रा सिफायनानै हाजो सेर सेर बिदि। रायजो जाबोनाय नङा होमबा बर' हारिफ्रा। दा बे हिसाबै जों बर' हारिया ना हमनायफोराव खोब आखा फाखा आरो। जोङो हाजो सिंफोराव दै थायो ओमफ्राय गामिफ्रावबो जाम्फै थायो। बेखौ जोङो बर' हारिया गोबां ना हमनानै जाबोनायखौ जों गोदो नुबोनो मोनदों आरो ना खोनानोबो मोनदों आबै आबौमोनहा जेखायजों ना ज' ज' ना गुरनो थाङोमोन ना हमनो थाङोमोन आरो हिन्जाव माहारिया जेखाइजों ना हमो आरो हौवाफोरा खखा लानानै खखाजों ना हम सानाय आरो ना हमनाय बिलोफोराव फल'फोर थांनाय बेफोरखौ जोङो गोदो खोनाबोदोंना आबै आबौमोनखौ बिदि हौवा सोरबाया फल'जों ना हमो सोरबाया आरो माने जाम्फै
नंगौ नोंथां अ उम औ नंगौ नंगौ उम उम औ औ नंगौ